नोंथां। खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा मावदोंमोन?
औ आंथ दासान्दि माने ज जिरायनानै दंथयो आरो ओरैनो।
ए नोंथाङा ओंखाम जाखांबायना?
औ जाखांबाय नोंथां दहायनो जादों माने।
ए मा मा ओंख्रि जानायमोन?
औ ओंख्रियाथ' ओरैनो मा होनो बै एसे बेदर एवनानै जादों आरो माने।
ए
उम
नोंथाङा दायो ओरैनो दंथ'यो ना?
औ ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
ए औ आं माने नों नथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै माने दसे सम सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा दसे सम नोंनि बेसेन गोसा समखौ होनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला जों आयदाखौ लानानै दावबायदेरनोसै खोमा।
औ औ दे नोंथां जागायदो।
औ आयदायानो जादों जे जों इन्टारनेटनि बागै जों दायोथ' इन्टारनेटनि जुग। जों गोबां इनटार इन्टारनेटखौ बाहायनाय नुयो जे नोंथाङा इन्टारनेटनि बागै माखासे फोरमायनो हागोन‌ नामख जे इन्टारनेटनि जुगुदे जों मा मावनो हादों बा इन्टारनेटनि मोजां गाज्रिनि बागै एसे फोरमायनो हागोनना नोंथांङा?
औ औ इन्टारनेटनो बुंनो थाङोब्ला आथिखाल मुगायाव माने इन्टारनेट दा गोबां माने गोनांथि जानानै फैदों। मानो होनोब्ला जोंङो गासै खामानियानो आजिखालि अनलाइन सोलियो माने इन्टारनेटजों सोलियो आरो। माने इन्टारनेट मुगा होननानै बुंङोबाबो माने गोरोन्थि जानाय नङा बे आथिखालनि मुगायाव माने जों फरायनायनिफ्राय लानानै माने गोबां माने खामानिफोरखौनो इनटारनेटजों मावो आरो। बे इन्टारनेट औ इन्टारनेटजोंनो माने गोबां बायदिसिना खामानि मावनानै सुबुंफोर जिउ खुंनाय राहाखौ माने गोबां सुबुंफोरानो थांनानै दं आरो। बे इन्टारनेट मुगायाव। औ बे आजिखालि मबाइल सालायनोब्लाबो इन्टारनेट नांगौ। बा कम्पिउटार सालायनोबाबो इन्टारनेट नांगौ माने इम्परटेन जानानै फैदों आरो बे। गोनोखो मुगा बे बादायारि मुगायाव जे इन्टारनेट दा जोंनि थाखाय माने गोनांथि बा इम्परटेन्ट जानानै फैदों। माने सानसे इन्टारने गैयाबानो गोबां प्रब्लेम बा जेंनाया नुजाथियो आरो दा जोंनि समाजाव बुंनो थाङोब्ला औ गोदोनि बायदि नंला गोदो इन्टारनेट गैयाबाबो नाथाय आथिखालाव इन्टारनेटनि जोहैनो थ्रयैनो माने गोबां खामानि मावो मेल बाथायनाय बा बायदिसिना खौरां लानाय
औ
बेफोरखौ माने इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो माने जाजोबो आरो आथिखाल मुगायाव माने
औ
स्तानि समखौ माने वान मिनिट बा दस सेकेणडआवनो जोङो मावनो हायो हायो आरो बेफोरबायदि माने सर्ट खामानि माने स्पिद मावनो हायो हानाय जादों जादों आरो इन्टारनेटनि जुगाव
औ औ
औ दा बे इन्टारनेटनिखौ लानानै नोंथाङा माबफोर सानदों नामा गोसोआव जे इन्टारनेटा जोंनि थाखाय इन्टारनेटा जोंनि थाखाय मोजां जादों ना गाज्रि गोहोम खोख्लैदों होननानै नोंथाङा बुंनो सानो
औ इन्टारनेटखौ जों बुंनो थाङोब्ला जों इन्टारनेटखौ जुदि जों मोजां खामानियाव बाहायोब्ला इन्टारनेटआ मोजां आरो जों बांद्राय जों इन्टारनेटखौहाय जोङो बिदिनो गाज्रि लोब्बायाव बाहायोब्ला जोंनि थाखायनो खहा गोनां इन्टारनेटआबो
औ औ औ नंगौ नंगौ
जों इन्टारनेटनि जुगेदिनो दाब दाब जायगायावहाय मा जादों मा जायाखै जों बेफोरबायदिनि बेफोरबायदिनि जों रादाबफोरखौ जों इन्टारनेटनि जुगेदि मोननो हा हायो औ जों बिदिनो गोबां इन्टारनेटनि जुगेदिनो गोबां बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जों मोनसे स' हायै बुस्थुफोरखौ जों इन्टारनेटनि जुगेदि जों मिथिदों औ औ जों बिदिनो जों इन्टारनेटनि जुगोदै जों गोबां बिदिनो ससियेल मिडियाफोरनि जुगोदै जों गोबां बिदिनो रादाब फोरखौ औ नुनो मोनो। जेन दाब दाब जायगायाव जायगायाव जानायफोरखौ आरो इन्टारनेटनि जुगैदि जों गोबां बिदिनो खामानि फोर मावनो हादों।
औ।
औ जों बिदिनो गोबां इन्टारनेटजोंहाय बायदिसिना रोखोमनि हाबाफोरखौ मावनो हादों।
औ औ।
ओ औ उम जिथु जोंनि थाखाय जों सहसावनो जों मावनो हादों औ जों बिदिनो औ। बिदिनो इन्टारनेट इन्टारनेटजों जों गोबां बिदिनो रोखोमनि बायदिसिना खामानिफोर मावलांनो हादों जेरै जोङो नुनो मोनो इन्टारनेटनि जुगुरदै जों गोबां बिदिनो बायदिसिनाफोर जों नुनो मोनो जों इन्टारनेटनि जुगदैनो जों जों मोनसे खोथायाव गुगोलाव हमना लानो हायो नों जिथु खोथा मिथिया बेफोरखौ जों इन्टारनेटनि जुगैदैनो जों गुगोलफ्रावहाय सार्च खालामनानै जों नों आं नों आं मोनथियै खोथाफोरखौ जों इन्टारनेटनि जुगुदिनो जों मोनथिनो मोनो आरो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि औ औ। जों आरो बिदिनो बांद्राय बाहायफ्लेनायाबो जोंनि थाखाय खहा दङ माखासे जों खहा नुनो मोनो।
औ औ।
औ जों बांद्राय बाहायब्लेबा जों गावनि समखौ मिथियालाबानो जों बिदिनो बांद्राय बाहायब्रेबा जोंनि थाखाय खहा दं।
औ।
औ जों बेफोरबायदि खहाफोरखौ जों नुनो मोनदों। आरो जों मोजां खौबो नुनो मोनदों। जों इन न्टारनेटखौ जों। औ जों इन्टारनेटखौ जों मोजां खामानियाव माहायब्ला बाहायब्ला जोंनि थाखायनो मोजां जागोन। औ जों बिदिनो औ गोबां बिदिनो जों रोखोमै इन्टारनेटनि जुगै खामानि मावनायखौ नुदों जों गोबां बिदिनो कम्पिउटारफोर सालायनायाव जोंनो इन्टारनेट नांगौ जायो। गोबां बिदिनो दा थाब औ गोबां जों बिदिनो डाटा बुथुमो जे मोनसे हारिनि जेन थुनना दोननाय इन्टारनेटनि गेजेराव जों मोनसे हारि खौ जौगानायखौ नुनो मोनो जेन भासा रायलायनाय औ बासा रायलायनायफोरखौ जों थुनना दोननो हायो इन्टारनेटनि जुगै दे सोरबा सासे सुबुङा जे बे मोनसे खोथाखौ मोनथियाखै नैबे खोथा मोनथियै खोथा फोरखौ बे सु बुङा इन्टारनेटनि जुगै गै बे सुबुङा मोनथिनो हायो आरो।
औ औ नंगौ।
औ औ गोबां जों इन्टारनेटजों बेफोरबायदि रोंगौथि गाव रोंगौथि लानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बिदिनो गोबां सुबुंफोरानो औ जुगै इन्टारनेटनि जुगेदै बिदि गिदिर गिदिर खामानि मावनायफोरखौ नुदों।
औ
औ आंनि नुनायाव बेफोरबायदिखौ नुदों आरो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हाबावगोन ना?
औ माने इन्टारनेटआ आथिखाल मुगायाव माने गोनोखो मुगायाव माने गोबां खामानिफोरखौ माने स्पिड माने थाबैनो मावफुंनायाव माने थाबैनो मावफुंनो हानाय राहाखौ खालामना होदों आरो मानसिनि थाखाय। माने गोदो औ गोदोनि समाव लाइजाम हरोब्ला सानथाम सानब्रै नांगौमोन नङा होमबा नाथाय आथिखालाव एस एम एस बाय माबा वाटसापनि गेजेरजोंनो पास सेकण्ड दस सेकण्ड नावनो मोनसे खौरांखौ जों फाथायनो हायो। बा खौरां लानो हायो औ बेफोरबायदि नि थाखाय माने इन्टारनेट सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोर गोनांथि बा इम्परटेन्ट जानानै फै दा जोङो बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेटनि बागै गोबां सावरायोबाबो सावरायजोबनो हानाय नङा थेवब्लाबो फंनैसो बुंनोसै आङो
औ औ
माने आथिखालाव उन्दै उन्दै गथ'फोरनोनो माने जों मबाइल बाहायोना? बे मबेइल मा बेफोरनिफ्राय एसे गाज्रि गोहोम खोख्लैनाय बायदि नुहरो आरो आङो माने उन्दै उन्दै थ'फोरा जु दि मबाइल सालायबाय थायोब्ला इन्टारनेट सालायबाय थायोब्ला बे एफेक्सन जायो इन्टारनेटनि जोबै थ्रुयै इन्टारनेटआ जाबाय बुद गोहो गोरा मोनसे पावार मोनसे माबा इयो मा होनो ओ औ-औ माने इलिक इलिक्ट्रनिक बायदि सिस्टेम बेयो मोनसे
औ - औ जिहेतु बोसथाबो
औ माने बियो मोनसे बेहा गोहो दं आरो इफेकसन खालामनो हानाय औ माने मानसिया बांद्राय मबाइल बाहायबाय थायोब्लाबो एफेकसन बायदि खालामो आ माने इन्थारनेट इन्टारनेटजों जुदि बांद्राय इउस खालामोब्ला
औ नंगौ
औ बेफोरनि थाखाय एसे बुंनो थाङोब्ला गाज्रि आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव मबेल इन्टारनेट नङाब्लानो सोलिला हयथ' बयनिबो आखायाव दा मबाइल जाजोब्बाय गासैनोबो इन्टार बिबांथि गोनांथिबो जाना फैबाय
औ
बेफोरबायदिनो बुंनो हायो आरो
औ
नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा जे इन्टारनेटआ बे जोंनि हादराव माब्ला फैनाय माब्लानिफ्राय माने जागायजोंमोन बेफोरखौ बुंनो हागौमोन नामा
जोंनि हादराव इन्टारनेटआ जों मोननो हायो जोङो इन्टारनेटआ जोंनि हादराव फैयो फैदों होनब्ला जों इन्टारनेटखौ जों जिगुजौ जिगुजौ माइथायावनो फैनाय आरो इन्टारनेटआ जों जों मोनथिनाय बायदिब्ला जोंनि हादरावल' नङ औ -औ बिदिनो आरो जों नुनो मोनदों जिगुजौ माइथायावनो बिदिनो आरो बुहुम हादर लायै हादर गोसारनायखौ जों नुनो मोनदों। गोबाङानो बेखौ बाहायना मोजां मोनदों जे गोबां सम लाग्राखौ जे गुसुं सम स'मावनो जे जोंनि खामानिखौ जों मोजां खालामनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो।
औ औ।
नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा।
औ नोंथां समाबो जाबायमोन।
औ जों होमबा बे बेफोरबायदि खोथाफोरखौ इयुनाव सावरायबावनोसै खोमा।
औ नोंथां। जागोन दे।
नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोन्नाय मोनदों।
औ गोजोन्थों नोंथां।